औ औ नोंथां खोनादोंना? औ ओ औ नोंथां दा आं मोज
औ औ गसाइनि अननायाव आं जों लोगोसे नखराबो मोजाङै दं नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोनाय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। हेलौ खोनादोंना? औ
बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि नि जाहोनानो नै बेफोर बादिनि सायाव एसे दोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथ नोंथां हागोन
औ बिदिब्लाथ जोंना आबाद होनोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि आबाद दं‌। जेरै दैज्लां बोथोराव माव माइ मेसें बोथोराव मावनाय बेफोरबायदि गोबबां आबाद दं। बे ओ बेनि औ बेनि गेजेरावनो जों जाहैदों जोंना माइ आब बाद होनोब्ला जोंनि गाहाय आबाद
औ
मानो होन मानो होननानै बुङोब्ला दा जोंनि रायजोआव ओ जोङो ओंखामखौनो जानानै जोङो थांनानै थायो। बेनि थाखायनो जोंना औ बे ओंखामखौ बानायनो थाखाय जोंना गिबियावनो माइ गायनानै माइ आबादखौ मोजाङै मोजां जौगाहोनानै बेनि फिथाइखौनो जोङो जानानै बेजोंनो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो औ।
बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन थारैनो ओ बिदिनो ओ जोङो आबाद होनोब्ला गोबां आबाद दङ नङा होमब्ला दाथ' आरो दैज्लां बोथोरनि दिन जोङो माइ आबादखौनो गासिबो सुबुं फोरानो माव फायो गावनि आदारनि जानायनि थाखाय। ओ ओ जोङो माइ गायनो होनोब्ला जों फार्स्टआवनो जों खोथिया फोग्रोनांगोन बेनि उनावसो जों माइखौ गायनो हागोन नङा होमबा नोंथां? ओ औ बिदिनो खैथा फोनो थाखाय जोङो माइज्लिखौ बायना दोननो नांगोन एबा जोङो सिगांनि फुराना माइखौनो जों माइज्लि हिसाबै दोननांगोन। ओ बेनि उनाव जोङो अ' फख्रिफोराव बा बिदिनो जाम्फैफोराव जोङो ओस सोमनानै दोननांगोन हरथामबा हरब्रै ओ बिनि उनाव सोमना दोननानै जेब्ला बेयो बु गायो अब्ला जों बेखौ ओ लाबोनानै ओ हाफोराव ओ हाफोराव दोननांगोन गाजा बेरनो थाखाय
औ औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बेनो बिनि उनाव गाजा बेर गा बेरोब्लाथाय जों बेखौ ओ दब्लायसे बा दब्लायनाय गावनि हिसाबै जोंङो हालेवनानै ऐ बेखौ खोथिया फोजानाय जाबा जों बेखौ फोहैनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ जोंङो ओ मास मोनसे बा मास माने थानानै बे खोथिया फुजानाय जायो आरो। बिनि उनाव जोंङो फुनानै बे खौ ओ बिदिनो दुब्लियाव गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दा ओ माजों हालेवनाय जायो नोंथां? ओ जेनबा टेक्टरनि टेक्टर जों हालोव ना जाययोना मोसौ हाल जों आलोवनाय
औ नोथां जोंनि ओनसोलावथ दा ओ गोबां बर'नखरावनो जोंना दा मोसौखौ बारा नुनो मोन लिया बेनि थाखायनो जोंना दा उम गोबां सुबुंङानो जोंना दा ओ ट्रेक्टर जौनो हालेवनो हमसै मानो होनोब्ला जोंना दानि मुग गैयाव जोंना समनिबो आं खाल जानानै फैबाय नालाय बेनि खायनो जोंना ओ टेक्टरजोंनो हालेवनानै माइफोरखौ गायनो हम सै औ नोंथां दा बाय ओ बिदिनो माइ गायनायनि आदबानो जाहैबाय जोंना गिबियावनो जों ओ थांनाय बोसोरफोरनि माइखौ माइज्लि दोननानै जोंहा बेखौ सोमनाय जायो सोमनाय सोम खांनायनि उन उनावहाय जोंहा हरसेबा हरनै नि नोंथां होनलांनाय बायदि हरस सेबा हरनैय नि उनाव बेखौ बोखांनानै जोंना ओ न एबा न एबा जोंनि उसुंदाफोराव बेखौ ओ थिखांनानै मोजाङै फेनस्रानानै दोनो थालिर बिलाइजों खोबना दोनो बेनि उनावहाय जोंहा ओब - नखानायै जोंहा माइस्लिखौ फोथाराव हालेवनाय मोजाङै हालेवनाय जायगायाव जोंहा फोहैनाय जायो
औ औ
फोनानै ओ जोंहा ओ माइया जेबोला रजगोन आरो बे गायनो जाजासिम जोंना नेनानै जोंना दा आमथिसुवा बायखांनायनि उनाव जोहा माइ खौ ओ फोथारनिफा ओ खो खोथियानिफ्राय जोंहा फुनानै बेखौहाय जोहा मोजाङै हालेवनानै मोजाङै खामार होनानै बेखौ जोङा ओ खोथ थियाखौ एसे एसे हासनानै जोंना माइ हिसाबै गायनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां ओ औ
जोथोन लानानै गोबां साननि उनावहाय जोंहा बेखौनो हानानै जोहा माइ हिसाबै ओ नआव लाबोनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ ओ नोंथाङा ओ माइफोर बुंनो हागोन
औ जोंनाव दा गोबां न'खर हरावनो रन्जित बायसमति जोस जोसा माइब्रा बंग बन्न्दु बेफोरबायदि माइखौनो गायनाय नुसै नोंथां।
औ औ ओ जोंथ आबाद होनोब्लाथ जों माइल नङा जों गो बां मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो नङा होनबा नोंथा औ औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन मालाबा दैज्लां एबा मेसेङाव जों मा मा मैगंनि आबाद मावनो हायो।
औ नंगौ नोंथां। जोंनाथ दा दैज्लांबो बो बोथोराव गोबां रोखोमनि आबादखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ जिंखा पटल ओ मैथा आरो बानलु दैज्लांनि बानलु बेदिनो गोबां मैगंखौनो नुनो मोनो आरो जोंहा मेसें बोथोराव गायनाय जाहैयो लाइ लाफा बेफोरबायदिनो बान्दा खब बि फुलकबि बायदि सिना मैगंखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। नोंथां
औ नंगौथ थारैनो औ औ नोंथाङा नोंथाङा बेफोर आबादनिफ्राय मैगं जेनबा न'आवनो मावनानै मैगं फिथाइ सामथायाइ जानायखौ बांसिन मोजां मोनो ना बाजारनिफ्राय बायनानै जानायखौ नोंथाङा मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो आङो ओ न'नि गायनानै जानाय मैगंखौ मोजां मोनो। मानो होननानै बुंङोब्ला जोंहा ओ न'आव बायना जानाय मैगं एसेब्लाबो जोंङो जोथोन लानानै एबा ओ बाहेरा हासार मुलै बायदिसिना बाहायालासिनो जोंहा मोजांङै
औ
साफफा एबा गोथां मैगंफोरखौ नुनानै जोंङो बायना लाबनाय जाहैयो। उ नाथाय बे मैगं जोंनि न'आव गायनाय एम्फौ ओ बायदिसिना जानाय मैगंनि स्राय जोंहा गाज्रिसिन मानो होननानै बुंङोबा जोंहा बे मैगंआव गोबां बायदिसिन ना रासायनारिक हासार बायदिसिना मुलै बाहायनानै जोंना देरहैयो।आरो बेखौ खायसे खायसेया गोबां मैगंखौनो हरसेनि गेजेरावनो देरहोयो जेरै जोंहा फानेलाव बेफोरखौ बेफोर मिरुखौ जोंना ओ बायदिसिना भेक्सिन बायदिसिना होनानै जोंहा ओ उन्दै गोरलै मैगंखौनो हरसेनि गेजेरावनो देरहोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो खोना नोबो मोनबोदों। थां बेनिखायनो आं सानो बेनिखायनो आं सानो जोंना न'आव एसे गोबोर हासार एबा खानस्रि हासार बायदिसिनायाव गायना ओ जानाय मैगंखौ नुया आंङो साब फिन होननानै
औ औ औ नंगौ नोथां औ ओ नोंथाङाबो मायबाफोर सोंनो सानदोंबा नोंथां सोंजागोन।
औ नोथां ओ नोंथांङा ओ दा दैज्लां बोथोराव ओ मावनाय मैगंनि बागै सुंदयै एसे फोरमायना हो
औ औ नोंथां औ ओ दा जों दैज्लां बोथोराव बि बिदिनो जोगोनार लाव बिदिनो ओ भिन्दि लेस्रा बेफोरखौ गायनाय जायो आरो बिदिनो फल आरो दैज्लांनि बानलु बेफोरखौनो आरो जोङो जे औ आरो जोङो बिदिनो माइ हाखांनानै जेब्ला माइखौ हाखांगोन अब्ला जोङो बेसर फोनाय जायो आरो मटर फोनाय जायो नङा होनबब्ला नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ औ ओ जानो हागौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरदि आबादफोरखौ मावनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
ओ नों ओ आबाद जेनबा आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा मानि गोनांथि जायो नोंथाङा बुंनो हागोन
औ नोंथां जोंना गिबियावनो आबाद होनोब्ला जोंना ओ आबाद मावनो थाखाय ओ हानि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जाय आबादखौ मावनो बे आबादनि जोंना जोलै एबा बेगरनि गोनांथि जायो औ बे-बे बेगरखौनो जोङो ओ थांनाय बोस सोर एबा ओ थांनाय बोसोरनि मावनाय आबाद एबा जोङो दानिया थ बायदिसिना ओ बाजाराव गोबां फुलि बो ओंखारो बेनिफ्राय जोङो गोबां ओ दखान बायदिसिनानिफाय बेगर बायनानै लाब नाबो गायनो हायो। औ नोंथां बिदिनो जोङो ओ आबादखौ ओ मोजाङै मोजां मावनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नं ओ ओ जेनबा जोङो दा आबाद मावनानै जोङो रां रांखान बियारियाव जोङो मुलामफा जायोना जा जाया नोंथां
औ नोंथां थारैनो। जोंना दाबायदि दानि मुगायाव जोंना आबाद मावनानै गोबां सुबुं खौनो रांखान्थ थियारि बिथिङाव दावगानायखौ नुनो मोनबोदों। मानोना जोंनाथ गो-दाब बर' सुबुं होननानै गामि गामि ओनसोलनि सुबुंङा गासैनावबो साख्रि बाख्रि थाया नालाय बेनिखायनो जोंङो दाना गावनि जिउखौ दानो थाखाय एबा गावनि नखरखौ दानो थाखाय जोंना गोब बां सुबुंङानो आबादजों ओ आबाद मावनानै जोंना नखर एबा ओ गावनि जिउखौ ओ दाबोनो हादों बे जों लोगोसे जोंना ओ गोबां बर'सुबुंफोरानो जोंना ओ आबाद मावनानै गावनि सिनायथिखौ एबा हारिनि सिनाय खौबो होबोनो हाद
औ औ थारैनो
औ नंगौ नोथां।
आ बिदिब्ला जोनहान थां हो जोंथ बिदिनो जोंना बिदिनो दा नोंथां गोबाव सम रायज्लायबाय जों नंङा होमबा? औ ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय जि जि आबाद मावो बेखौ आं मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। बिदिब्ला जोंङो दोसै नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
हे औ
औ